औ खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
औ ओ नोंथां सिम गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथां
आ नोंथांनिसिमबो गोजोन हामलायनायखौ जासिनाय थाबाय
अ ओ आं नोंथांनो फन हरनायनि जाहोना बेनोदि नोंथांजों एसे जोंनि बर' हारिनि ओ जे जोङो बैसागु फोरबो फालियो बेनि सायावसो नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथाङा सावरायनो सम दङ ना?
अस हा सावरायजागोन नोंथां।
औ नोंथांङा दा‌ बुंनो हागोन‌ नामा नोंथांमोननि ओनसोलावहाय माबायदि उ बैसागु फोरबोखौ खुंनाय जायो?
औ बैसागो होननानै बुङोब बा जोंनाव ओ जि तु बैसागो खुङो बे बैसागुखौ खुंनायनि ओ बे बैसागो दान मोननायनि सानसे आगोलाव नो जोंहा बेखौ ओ खुंनायनि खुंनाय जायो आरो जे बैसागोनि से खालार मोननायनि सानसे सिगाङावनो जोंहा मोनसे जायखौस होनना बुङो जों मोसौ बैसागो बे मोसौ बैसागोखौ खुंनाय जायो दा जोंनि बि बे बैसौ बैसागो खौ जोङो ओ से खालार मोननायनि बैसागोनि से खाालार मोननायनि सिगाङाव खुंनाय जायो नालाय आरो बै सेक खालार मोन बै मोसौ जायखौ जों मोसौखो थुखैयो बिनि आरो सानसे सिगांबावहावैनो जोङो मोनसे जग हाग्रानिफ्राय मोननाय जितु ओ थाराय ओ दिगलि लुति दिं ओ ओ मा मा म मोखोना ओमफ्राय ओ लाव फान्थाव ओमफ्राय बेफोरबायदिनो जोङो माला माला सु-सुनो थाखाय बेखौ जों बुथुमना लानाय जायो। आरो जायखौ जोङो दमासि होनना बुङो जेथु खालारनि सानसे सिगां बे दमासि खालि जोङो सोरांनाय लोगो लोगो जोङो बै खांथिंना लाबोननाय जिथु बायदिसिना ओ दिग्लि लिथि थाराय बेफोरखौ जोङो हाफ्लेनानै हाल्दै फोरखौ हाफ लेनानै जों माला सुयो आरो माला सु खांनानै जोङो ओ मोसौनो जोङो हांगारनि जिथु फथा फोननाय जायो गासै मोसौनि मोदो दोमावनो फथा फोनखांनानै जोङो बे मोसौखौ जों दैमा एबा फख्रियाव सोलांनानै जों बिसोरखौ थुखैहैयो आरो लाव फान्थावखौ जोङो हाफ्लेनायखौ जोङो बिसोरनाव सारनानै ओ जोङो बिसोरनो जाहोनायबो जायो आरो बेनिफ्राय जोङो बिसोरखौ थुखैखांनानै उदांङै हेंगार ना होनाय जायो बे सानाव जों बिसोरखौ। उदाङै हेंगारखांनानै ओ जों न' फारसे गिदिंबोफिननाय जायो। आरो जों जायया माला थुना नानै लांनाय ओ जि थाराय हालदैनि माला थुना लांनाय बेखौ जोङो न फारसेबो लाबोफिननानै बेखौ गासै बाख्रि बायदिसिनायाव थुनानै दोनफैनाय जायो दा थि बेबादिनो बे समा मोसौ बैसागो बारनायनि उनाव जों अखानायै से खालार मोनो अब्ला बै से खालार खालि जोङो ओ बेबादिनो आफा बोराइ बाथौखौ सिबिग्रोयो से खालार मोननायनि लोगो लोगो जों बेखौ गोदान बोसोर हिसाबैबो सि बियो बेखायनो जों बेखौ आफा बोराइ बाथौनि सेराव सि सिबिखांनायनि उनाव जोंहा बेसे खालार खालि खालि ओ गोदोरखौ स खनमान लायो आरो गोदोरा उन्दैखौ सनमान होनाय नेमखान्थिया जायो बेनि उनावहाय से खालारा बारनायनि उनाव जों नै खालार एबा थाम खालार खालिनिफ्राय जों हाब बेयाव बैसागो खौ फोरबोखौ माने गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय जों गामि गामि लैहोर लैहोर ओंखारनानै
बैसागुखौ मोसानाय जायो आरो दा बेवहाय बरनिनो गाननाय जोमनाय आरननाय बेबायदि खाम ज था सिफुंजों जोङो लैहोर लैहोर थांनानै
उ
मोसानाय जायो आरो दा थिग बेबादिनो ओ नोंथांनियाव फारसे बा नोंथांनि गामियाव बैसागोखौ माबायदि सिबियो बा माबायदि खुंफुं जायो बेखौबो आङो नोंथांनिफ्राय मिथि मिथिनो नाजादोंमोन आरो
अ नोंथाङा दा जेरै बुंलांदों जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो माबा खुंनाय जायो आरो बैसागु फोरबोखौ
औ।
ओ बिदिनो जोंनि ओनसोलावबो मोसौ थुखैनाय जायो बिदिनो रंजा बाजा मोसानायबो जायो बिदिनो जोंनि बैसागु फोरबोआव जोङो फांसन फोरबो खुंनाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ।
ओ बिनि उनावहाय जोङो ओ रंजा बाजायै बिदिनो खाम जथा सेरजा सिफुं बिदिनो औवानिफ्राय मोननाय थरखा बेफोरखौनो लानानै नानै जोङो जोबोद गाजा गोमजायै मोसानाय जायो आरो ओ बिदिनो आरो जोङो गामि गामि न'खर न'खर मोसानानै जि अनसुंथाइ माइरं फैसा जि मोनो जों बेखौ लावखार ओंखाम जाहोनाय जायो आरो बिदिनो बैसागोआवथ' जोङो थालिर जोंहा अमा बेदर जायो नङा होनबा नोंथा?
औ नंगौ नंगौ।
ओ बेखौबो जोङो बैसागोआवसो जानाय जायो आरो थालिर फसाजों अमाजों आरो जोङो दिंखियाबो जानाय जायो आरो बैसागो फोरबोआव औ बिदिनो नोंथाङा ओ जोङो जोङो जेरै ओ मा होनो इखो जोङो जि खातथा मेगं खांनानै जानांगौ होनदों नोंथाङा बे फोरनि मुंखौ बुंनो हागोन नामा नोंथां?
औ बे मैगंनि मुंखौ आङो मिथिजोबबोब्लाबो जाखिनिखौ मिथिगौ बेखौ बुंनो हागोन ओ जेरैहाय जोंहा मोनसे गिबियावनो थाबाय जोंहा थालिर फस्ला बेनि उनावहाय जोंहा थायो फुंखा आरो बेनि उनावहाय जोंहा थायो दिंखिया आरो जों जायखौ होनना बुङो बेसर दाबा बेनिफ्राय जोंहा थायो ओ बेनिफ्राय जों खायसेया बेयाव होयो खेरा दाखिनिखौ खौबो होनाय नुयो खायसेखौ आरो बे बेबायदिनो गोबां बे खातथानि मुङाव माखासे दंबावोमोन जायखौ आं मिथिस्लाबा थि बेखौ आं नोंथांनिसिम फोरमायनाय जाबाय
औ
बसिखौ नैबे थालांङि जिथु नामफोरनिखौ नोंथाङा मिथिनो थियो नामा?
ओ आंबोथ' नोंथां ओरै मिथिनाय जाया आरो नोंथांङा जि बुंबाय आंबो बेखिनिखौनो मिथिगौ ओ आरो बेनि अनगायैबो जोंङो बै बैसागु बोथोराव खुंखा जानाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ।
औ बे खूंखाखौ जोंङो अमा बेदरजों जानाय जायो आरो बे फुंखाखौ जाब्लाथाय जोङो ओ बेमार आजारफोरा खारो होननानै जोङो मिथिना मोननाय जायो आरो नंगौना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
ओ बेनि उनावहाय जोंनि बैसागो फोरबोआवथ' जोङो बिदिनो ओ फांसन खुंनाय जायो नङा होमबा? ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव बो बिदिनो फांसनफोर खुंनाय जायो नामा नोंथां?
औ बेबायदि फांसनखौ जोंनावबो खुंनाय जायो। आरो बे फांसनखौ खुंनायनि जोंनि बे ओनसोलाव खुंनायनि गुबै जाहोनाबो बेनो जे जोंहा उन्दै उन्दै लाइमोनफोरा ओ साहात दे गोसो गुदुं एबा मो साखावरि आरो रोजाबगिरि महरै जाहाथे बेयाव रोजाबफुंनानै बा ओ मोसानानै दिन्थिनो हानाय लामा याव फैयोबा बै बे जोंनि गामि ओनसोलावनो थारमाने बेयाव गाव गोसो जानानै मोसाहैयै बा सल' खननानै उनावहाय गुबुन गामियावबो थांनानै बे बायदि साहसखो मोनो। बा बेबादि जौस्राङाव गाखोनायनि मोनसे गोहो जायो बेखौ लानानैनो जोङो बे बायदि फांसनखौ खुङो आरो बेयाव खेला दुला जों होनाय जायो लाइमोनफोरनि मुङाव। बे बायदि खेला देला खेला दुलायावबो बिथांमोना बा जोंनि गामिनि लाइमोनफोरा रोंगौथि जायो बा खेलानि बागै मा? खेलाखौ माबादि गेलेयो बो बेे खेलाखौ मा हिसाबै गेलेयो? बेफोरखौ जाहाथे रोंलांनो बा बेखौ मोनथिनो थाखायनो जोङो बे फांस बे बैसागो समाव फांसन खुङो आरो बेयाव माखास से ओ बादायलायनाय जितु सोलोंथाइनि बागैबो जोंहा बेयाव मोनसे सोंथिबो थायो। उम जों हादोरनि बागै सोंनाय बा बायदिसिना गियाननि बागै सोंनायबो जों होयो। जाहाथे बिथांमोना जाहाथे रोंनो रोङो आरो सोलोंनो हायो बेनिफ्राय बेनिखायनो जोङो बे फांसनखौ खुंनाय जायो आरो दा नोंथांमोननि बेलायावबो बे बायदिनो फांसन खुङो जानांगौ आरो नों थां मोना बे फांसन खुंनायखौ माबादि मोनो बेखौ आं मिथिनो लुगैदो।
औ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो नोंथाङा दा जेरै बुंलांदों खेला दुला होयो होननानै बिदिनो ओ गथ'फोरनि थाखाय खारनाय बारनाय थालिर बिफां गाखोनाय थिंख्रि बुख्रुबनाय काबादि खेला आरो दिरुं बोलायनाय खेला हांसो हमनाय खेला बेफोरबायदि खेला फोरखौ जोंनि गामि ओनसोलावबो होनाय जायो आरो आरो बिदिनो फांसन होनोब्लाथ' जोङो फांसनाव जोबोद ओ मोसानायजो मोसानाय जायाबानो फांसन ओ जानाय नङा होननानै जों मिथिनाय जायो बि दिनो औ बिदिनो जोङो मो मोसानाय बादायलायनायबो हो- होनाय जायो बिदिनो बोराय बुरैनिबो मोसानाय बादायलायनाय सेंग्रा सिख्लानिबो मोसानाय बादायलायनाय आरो जोङो बे ओ फांसनाव मुंदांखा देंखोगिरिफोरखौ जोङो बरायनानै लिंनानै लाबोनाय जायो आरो
औ औ
नो बे देंखोगिरिफोरजोंनो जोंबो दान्दिसे जोबोद रंजाफानानै जोबोद गोजोननाय मोनो आरो बिदि ओ फानसन खुंनायाबो जों गामिनि थाखायनो जोबोद मोजां मानो होननो थाङोब्ला जोङो बेयाव बिदिनो जोबोद बादायलायनाय बिदिनो बायदि बायदिफोरखौ जोङो हाबाफारि लानाय जायो नालाय बेयावनो गथ'फोराबो जोबोद रोंगौथि मोनो आरो बेनि सायावनो बेनिखायनो जोङो गामि गामि ओ बोसोरफोर राव एबा ओ बिदिनो फांसनखौ मोनसेबाबो खुंनांगौ जायो खुंनांगौखौ आं सानो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां दा नों थां अब्ला जोंहा समाबो जाबाय दा नोंथांनिफ्राय जिथु बैसागोनि बागै मोजां मोनसे ओ फोरमायथि मोननानै गोजोननाय मोनदों आरो नोंथांजोंनो बेबायदि ओ उनावहाय सावरायबावनो मोनगोनखौ आं आसा खालामनाय थाबाय
औ गोबां बाथ्रा मोनबाय जोबोद गोजोननाय मोनबाय बिदिब्ला नोंथां जों बेखिनियावनो दोनथ' जाासिगोन नोंथां
औ दे नोंथां